हेल' औ खोनादों ने
औ खोनादों
हेल' औ आं नोंथांखौ औ आं नोंथांजों मोनसे आयदा लानानैसो कल खालामनाय जादोंमोन
औ औ नोंथां
औ नोंथाङा दान्दिसे सम होनो हागोनदां
औ हागोन नोंथां
औ आङो नोंथांजों आथिखालनि जोंनि बे
औ हेलौ औ
औ ओ नोंथाङा सोलों थाय नोंथाङा सोलोंथाइनि बागै ओ होनोबाथ' जोंनि बे टेन टुवेल्भ मेट्रिक होनाय हायार सेकेण्डारि फाइनाल होनाय जायखौ जों पि अ फाइनेल होनो बेफोरखौ बेफोरखौनो मोनथिगौ जानांगौ
औ नंगौ
औ बेफोरो ओ जिहेथु जोंनि सरासनस्रा ओ सोलोंथाइ होननांगोन बेनि अनगायैबो जोङो गोबां रोखोमनि जों सोलोंथाइ लानो हायो
औ
नङा होमबा दा जोङो जोङो जि थाखासिम फरायनानै जि थाखासिम फरायनानै जोङो ओ गोबां मोनथाम स्ट्रिमथिं जोङो फरायलांनो हायो जेनेबा जोङो साइन्स स्ट्रिम थाहैबाय कमार्स स्ट्रिम थाहैबाय आर्टस स्ट्रिम थाहैबाय नङा होनबा दा दा जोंहा साइन्स स्ट्रिमथिं थाङोब्लाथाय जों गोबां रोखोमनि जों सोलोंथाइ लानो हानाय राहा लामाखौ जों नुनो मोनो खम बिबां राहा लामाखौ गोजौ सोलोंथाइ लानो हानाय राहालामाखौ एसे खम जोङो नुनो मोनो आरोना दा जोङो गुबग्लि जोङो ओरैनोथ' जोङो बिए पास होनो नङा होमबा दा बिए बि एस सि बि कम दा बिदि थाहैबाय दा जोंनि ओनसोलावहाय जोङो बेफोरखौनो जों गुबैयै नुनो मोनो
औ औ नंगौ
खोनादों नोंथाङा
खोनादों औ
हेलौ
औ खोनादों नोंथां
हेलौ
औ खोनादों नोंथां
औ जोङो दायो ओ आथिखालावहाय जोङो ओ बिए पासनि अर्थात इउजि कमप्लिट जानाय आन्दार ग्रेजुवेट कमप्लिट जानायथ' जों गोबां बिबांनि ओ गोबां माखासे सु फरायसाफोरा जों पास जाना थानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा
नंगौ औ
औ दायो जोङो बेनि अनगायैबो जोङो इउनिभारसिटिस जायखौ ओ बुहुम फरायसालि होनना बुङो नङा होमबा मुलुगसोलोंसालि
औ औ
दा दा बै मुलुगसोलोंसालिआव जोङो फरायहैनायखौ बि ए पासनिख्रुइ एसे खमसिन नुनो मोनो आरो आथि खालावथ' जोंनि खाथि खाला जोंनि खाथि खालायावथ' जोङो ओ ओ मुलुगसोलोंसालि होनोबाथ' जोङो ओरैबादि जों नुनो मोना जोङो गोजान लामायाव थांनानै जों गोजान जायगायाव थांनानै जों जों फरायहैनांगौ जायो जायफोरखौ जों न'निफ्राय थांलाय फैलाय खालामनानैसो एसे उसुबिदा जाहैयो आरो
औ
दा बे बेलायाव नोंथांआ खाथि खालायाव बैफोर फसंथानफोरा थायोबा फरायनायाव ओ मुलाम्फा जागोन होननानै सानो ना साना नोंथांआ
सानो खाथि खालायाव थाब्ला गोबां जे जेबादि जोंनो थांलाय फैलायाव खस्थ' जानांगौ बेफोरबादिआ जानाय नङा
औ
आरो बेबादिनो जेबादि नों सोलोंथाइखौ मोनगोन खाथिआवनो बिदिनो खाथिआवनो थांनानै नों सोलोंथाइखौ मोनगोन बिनि थाखायनो जे खाथि खालायाव गोबां सोलोंथाइ थानाया मोजां जे फरायसालिफोरा थानाया मोजां जागोन होनना आं सानो आरो ना
औ जोंहा जोंफोरा दायो खाथि खालायाव जिहेथु जों नांगौबादि जोङो स्किपफोरखौ खाबुफोरखौ जोङो मोननो थाङा दा जोङो सोलोंथाइ हाथायजों लोगोसे जों बायदिसिना सोलोंफालांनांगौ जोङो जायो दिनैनि मुगायावहाय दिनैनि मुगायावहाय बेफोरखौ जोङो सोलोंफालांआब्ला मोनसे समावहाय जोङो जेब्ला जोङो फरायनाया जोबहैयो बैफोरखौ जोङो सोलों फालांआब्लाथाय मा जायो माने दिनैनि समावहाय जोङो आन्दायहैनाय बायदि मोनो जेरैहाय जोङो दा कम्पिउटार दा कम्पिउटारखौ जोङो
औ
फरायनायजों लोगोसे जोङो सोलोंफालांनांगौ जाहैयो नङा होमबा दा दा बेफोरबादिनो जोङो ओ सोलोंथाइजों लोगोसे जोङो ओ एन सि सि होननानै बुङो एन एस सेस होननानै बुङो दा बैफोरखौ जोङो लाफा लांनांगौ होननानै आं सानो आरो होमबानिआ ओ जोबोद मोजां मोनसे सार्टिफिकेट होननानै बेफोरखौ जोङो मुंख'नांगोन बै समावहाय खामानि होयो आरो दा बैफोर गैआबा बा गोबां उसुबिदा जोङो नुहुरो दा जोङो
औ
नोंथांआ खोनादों जानांगौ
खोनादों
औ जोङो बेनि अनगायैबो जोङो गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय जोङो जेब्ला जों गोजान गोजान जायगायाव थाहैनांगौ जायो। अब्ला जोंफोरा रांखान्थिनि जेंना नुजाथियो नङा होमबा?
नंगौ।
दा बैफोर रांखान्थिनि जेंनाफोरखौ खौ जोङो सुफुंनो थाखाय जोंफोरा एसेबां मानि जोंफोरा ओ गैया होननांगोन न'खरफोरावहाय जिहेथु जोङो बांसिनानो आंखालजोंनो भुगिनांगौ जायो। दा बैफोरखौ जोङो सोलोंथाइ लानो थाखाय जोङो ओ हेफाजाब होलायनांगोन गावजों गाव जायफोरखौ जोङो गोजों सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे बेयो गावनिल' जानानै थाया गोजौ सोलोंथाइ लानाया बेयो मोनसे समाजाव बा न'खराव मोनसे गोनां बिफाव लायो बे सासेनि बे सासेखौ नुनानैनो गुबुन सासेया थुलुंगा मोनो दा बेबादिनो ओ बै सासेयाबो थुलुंगा मोनगोन बेबादि मोनसे समाजा जौगायो आरो गोग्लैसोनाय हालामफोरा बेबायादिनो जोंनिया सोलोंथाइ फारसे रोङाब्लाथाय जौगानाय फैयो आरो दा जोंङ नुनो मोनो सोलोंथाइ गैयैनि आंखालाव खायसे गामिफोराव ओरैबायदि मोनसे गोग्लैसोनाय जायफोराव दाजाबथायारि नोजोरजोंनो जोङो सावरायनायखौ नुनो मोना। नङा होमबा दा गासै बिथिङावनो गासै रोखोमावनो जोङो थांना थानायजों लोगोसे गावखौ हमथानायजों लोगोसे मोनसे समाज बा मोनसे ओनसोल खौ जोङो जौगाहोनो थाखाय जोङो सोलोंथाइया एकदम गोनांथार होननानै आं सानो आरो बे आंल' बुंनाय नङा बेखौ गोबाङानो बुंगोन। दा बेखायनो जोङो सोलों फथाइखौ लानांगौ जेसेबां हायो जों गोजौ सोलोंथाइ लानांगौ होननानै आं सानो नोंथां बै सोलोंथाइ लानाय बेलायाव माबादि बाददिहाय दावगादोंनाा दावगायाखै बा ना उनफिनदों बेखौ एसे फोरमायनानै होयोबा मोजां जागोन।
औ नोंथां जे जे बुंदों जे आं जे आं दायो गोबां गोबां बे फरायसाफोरखौ नुनो मोनदों जे बिथांमोना जे फरायनाया फैगोन उन्दैनिफ्रायनो जे क्लास बा बिदिनो क्लास टेन फोरसिम फैगोन आरो बेबायदिनो बे क्लास टेनफोराव गोबां फरायसाफोरखौ जोंनि हालामफोराव जों नुनो मोनदों जे बे फरायसाफोरा गोबां गाज्रि निसाफोरखौ लानानै दा जिबायदि फोरोंनांगौ बेफोरखौ फोरोंनो हायाखै आरो जि बे गाज्रि निसा लानायनि जाहोन जे आरो बिसोरो बिथांमोननि न'खराव जेबायदि नांगौ बेबायदि होनो हायाखैबो जानो हागौ। बेनिखायनो आङो सानो आरोना बेनिखायनो बेबायदिनो जे फरायसाफोरनो जेबायदि फरायनो थाखाय सरकारा गोबां खाबुफोरखौ होदों अब्लाबो आरो बेनिख्रुइ बांसिन होयोब्ला माने गोबां स्टुडेन्टफोरा फरायसाफोरा आरो गोजौआव दावगागोन होनना आं सानो जे गोबां फरायसाफोरानो दायो गोबां निसा फोर आरो बेबायदिनो सोरबा टेनखौनो मेट्रिकखौनो पास खालामालासिनो आरो गोबाङा जे मेट्रिक पास जाखांनानै गोबाङा फरायसाफोरा गोबां बेबायदि फरायनायखौ गारो आरो गोबां गुबुन फैसानि आंखालाव गोबां गुबुन गुबुन जायगायाव खामानिफोरखौ मावनो थाङो आरो बेबायदिनो जायफोरा दा टुवेल्भखौ जेनेबा जिनै थाखोखौ पास खालामनानै जे जे डिग्रि फरायगोन गोजौ थाखोआव फरायबावगोन आरो बिसोरबो बेबायदिनो गोबां दा जों सानो जे दानि जे मुगायाव जे जि कर्सफोर दोङो बेफोरखौ लायाब्ला जे नों जुदि नर्मेल डिग्रिखौ लानानै फरायलाङोब्ला गोबां बेबायदि नोंहा उनाव बेबायदि नोंथाङा जे बुंलांदोंमोन जि जि स्किल्सफोरखौ सोलोंलांफायाबा बेबायदि उनाव जेबो खाबुखौ मोनहैनाय जाया होननानै जे बुंदों जे बिदिनो जे गोबां मानसिफोरानो गोबां डिग्रिखौ लानानै जे उनाव फोखांनानैबो गोबां नाजाथाबबाबो बेबायदि साख्रिफोरखौ मोननो हाया आरो बिदि न'खर राव गोबां उसुबिदा थानायनि थाखाय फैसा थाखानि थाखाय आरो गोबाङानो जि कर्सफोरखौ लानांगौ जि गोसो खालामनो बेफोरखौ खालामनो हायाखै आरो बेनि थाखायनो जोंनि जे समाजफोरा गोबां जौगायाखै आरो गोबां फरायसाफोरा जिबायदि फरायनो नांगौ बेफोरखौ फरायाखै होनना आं नुनो मोनदों आरोना बेबायदिनो
औ नोंथां जोंफोरा सोलोंथाइ लानायनि बेलायाव जोंफोरो गाव गावखौ नोजोर होनायजों लोगोसे
औ
न'खरखौबो सानफाालांनांगौ जायो जेनेबा जोङो ओ फरायनानै मा जाहैगोन दा बेखो बेफोर गावबा गावनि सायाव जोङो नोजोर होनांगौ जेब्ला जोङो जि थाखो पास खालामखांनानै जोङो माबे लाइनजों जोङो फरायोब्ला साबसिन जागोन दा बेजों लोगोसे जोङो गावनि सायाव केपासिटि मथै बेफोरखौ जोङो नोजोर फोरनो जोङो ओ दावगालांनांगौ होननानै आं सानो नङाबा जोङो गुबुननि थिनायजों जोङो जुदि फरायो नो थाङोब्ला जोङो आन्दायहैनांगौ जायो जेरैबायदिहाय जोङो हमना ला आर्टस स्ट्रिम लानांगौमोन जों जुदि साइन्स लायो साइन्स स्ट्रिम लानांगौमोन जोङो जुदि कमार्स स्ट्रिमलाय बेबायाददिनो जुदि उल्थां फाल्थां जायोब्ला बयहाबबो जोंहा उननि समावहाय जोङो ओ आन्दायहैनांगौ जायो आरो बैफोरखौ जोङो जेब्ला सम जाहैगोन बै समावहाय अब्लानियासो जोङो बुजि मोनो आरो बेखायनो जोङो गावनि सायाव जों गाव गावनि जिउआवहाय गाव थारैनो मा जाहैमारनो हागोन बेयाव कनफिडेन्स लानानैसो जोङो आवगायलांनांगौ होननानै आं सानो आरोना ओ नोंथां जोङो गुसुं समनि गेजेरावबाबो जोङो सोलोंथाइनि सोमोन्दै सावरायनानै मोजां नांबाय नङा होमबा
औ औ नंगौ
औ नोंथां जोङो उननि समाव लोगो मोन गोन औ
औ
औ नोंथां उननि समाव जोङो लोगो मोनफैगोन औ दे दे।
औ दे
औ दे गोजोन्थों।